हेलौ नोंथां
खोनादोंना नोंथां
अ खोनादोना खोनादो दे नोंथां
औ गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथां औ नोंथां आंनिफ्रायबो जाहाथे नोंथांनिसिम गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां
नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ?
नोंथां आंथ' दा ओरैनो दं नोंथां जेबो खालामथ'नाय जायाखै नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथाङा आंनो एसे समहोनो हागोन ना
अ हागोन दे नोंथां
औ ओ नोंथांनोहा आं कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय नोंथांमोननि ओनसोलाव दैज्लांनि मा मा आबाद मावो आरो मा मा मुंनि आबाद मावनाय जायो नोंथांनि न'खराव फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा
अ हागोन नोंथां जों नोंथां माइ आबादबो जायो नोंथां माइ आबाद मावनाय जायो नोंथां खोनादोंना अ माइ आबाद मावनाय जायो नोंथां जेरै जों औ एसे अब्लालाय माइ आबादनि बागै फोरमायना ना नोंथां
औ औ औ बुंनायसाय
अ औ नोंथां फोरमायनोसै अबलालाय नोंथां जों माइ आबादखौ मावनो थाखाय गिबियाव जोङो जाहाथे जों हाखौ जाहाथे खोथिया फोनो थाखाय जोङो हालेवा लानांगोन नोंथां ट्रेक्टरजों एबा मोसौजों आजिखालि थ' मोसौजों हालएवनायानो जाला नोंथां औ नोंथां आजिखालिथ' ट्रेक्टरनि जुग जाबाय नोंथां औ दा जों हाल लानांगोन नोंथां हालएवनायनि उनाव जोङो बिदिनो नोंथां बिनि जाबोर जुबुरफोरखौ जों बासिना गारनांगोन नोंथां खोथिया फोनो थाखाय जों नोंथां आरो जोङो बे खोथियाखौ बानायनो थाखाय औ नोंथां हाथाय बा बाजारनिफ्राय जोङो जेरै गलाफोरनिफ्राय जोङो नार्सारिनिफ्राय जेरै जोङो बेनि थाखाय फ्राय माइ बिदान लाबनाय जायो नोंथां माइलि होनो बेखौ जों माइलि बुंनाय जायो नोंथां औ बेखौ ओ नआव लाबनानै जाहाथे जों बेखौ सोम सोमना दोननांगो नोंथां जों बेखौ बस्थायाव जोङो सोनानै जाहाथे बेखौ खाथेनानै जोङो सानसे थामबा साननै सोमनांगो आरो नोंथां बेनि उनाव जोङो बेखौ औ जों बेनि उनाव‌ जों जाहाथे सानथाम बा साननै जानायनि उनाव जों बेखौ बोखारनाय जायो नोंथां बोखांनाय जायो नोंथां बोखांनाय जायो बेनि उनाव जोङो बेखौ जाहाथे जों बेखौ आरो सानसे एसे दोनजाबावो आरो नोंथां जाहाथे बेखौ जोङो खुलिनानै जाहाथे लखबना दोनजायो नोंथां लखबना दोननांगौ मानोना अब्ला गाजाया बांसिन बांसिन जाबावो नोंथां औ जाहाथे गाजाया बांसिन जाबावो बेनि उनाव आरो जोङो बेयो जुदि गाजा जाबायबा नोंथां अब्ला जोङो बे दुब्लि जिथु जोङो खोथियाफोनो नागिरनाय जायगा बेयाव जोङो बेखौ बेखौ जाहाथे दै सै दंब्ला दैखौ एसे मोजां बानायना लानांगोन नोंथां हाखौबो जों एसे प्लेननि बानायनानै नोंथां बेनि उनावसो जों बेखौ जेहेथु माइलि औ नों नोंथां बेखौ जों लांनानै जाहाथे बेयाव फोनाय जायो नोंथां फोनाय जायो जायखौ जायखौ बुङो जोङो औ आखायजों खारै जायो नोंथां औ बेनि उनाव जोङो औ फोखांनायनि उनाव जोङो बेनि उनाव बेयो अब्ला स्नि दिन नङाबा अब्ला जि दिननि उनाव जेब्ला बियो एसे जौबावो आरो नोंथां एसे जौबावो। नोंथां बेनि उनाव आरो जों बिदिनो बेखौ।
औ।
जि बा थामजि दिनसोनि उनाव बेखौ जोङो फुनाय जायो नोंथां। फुनाय जायो नोथां जायखौ जायखौ जों बेखौ फुनानै बाय जिहेथु जोङो नोंथां गायसिगोन नालाय नोंथां। बेखौ बेनि थाखायबो गायनो नागिरनाय थाखायबो जोङो मोसौ जायो एबा ट्रेक्टरजों हालेवनांगो जायो हालेवनो जायो नोथां। बेनि उनाव जों बेखौ जाहाथे गायगोन नालाय औ जाहाथे बेखौ जोङो फुनाय जायो फुनायनि उनाव जों जाहाथे बेखौ जाहाथे आखा आखा सरनानै जाहाते जों मुथि सरनानै नोंथां। बेखौ जाहाथे जोङो नांगौ जायगायाव जिथु जों गाय गायगोन जायगायाव औ नों नोंथां जों बेयाव लांनानै जों जाहाथे बेखौ गायनो थाखाय जमा लाङा दोननाय जायो नोंथां जों हैनांगौ नोंथां बेनि उनाव जोङो
ओ नों नोंथांमोननि नखराव औ औ बुंनिसै नोंथां। ओ नोंथांमोननि नखरावहाय मा मा माइ गायनाय जायो नोंथां।
औ। अ जोंनि नआवथा नआवहाय नोंथां बिदिनो माइ नेना मारनानै नोंथां। माइनि नामाथ बुंनो थांबा नोंथां अ रन्जित बाहादुर अंग बन्दु बिब्दिनो आरो दबावो नोंथां। आव नोंथां आरो बिदिनो दबावो नोंथां जाहाथे जों बेफोरखौ गायनाय जायो मानोना जोङो गायनांगौ जाहाथे बेफोर गैयाब्लाथ जोंहा रानो गोया नोंथां। बिरानो गैया जायो नोंथां बेनिखायनो गायनांगौ जायो नोंथां अ नोंथाङा अब्ला दा बेनि बागै एसे आंनो फोरमायनो हागोन नोंथां नोंथाङा अब्ला फोरमायना होदो इसे।
अ नोंथां बा
नोंथाङा माइ आबाद नि‌बागै
उम।
औ नोंथां मानि बांगै सावरायनो एसे खोन्थानाय
अ नोंथां बिबदिनो माइ आबादनि बागै नोंसिनाव माबोरै मावनाय जायो नोंथां। अ।
औ नोंथां बिदि जोंनि ओनसोलावबो माइ आबाद मावनाय जायो माइ आबादखौ मावनो थाखाय जों गिबियावनो माइलिनि गोनांथि जानानै फैयो बे माइलिखौ जोङो औ। न'आव थिननानै दोननाय गैखायाब्लाबो बाजार गलाफोरनिफ्राय लानानै फैनाय जायो। बेनि उनावहाय जोंङो बे माइलिखौ फाथोनि बस्थायाव सोमनानै सोनानै दैयाव बा फुख्रियाव साननै हरनै सोमनानै दोननाय जायो। औ आरो बेनि उनाव जेब्ला जों बे साननि उ सोमनांगौ अब्ला जों बेखौहाय लाबोनानै हायाव फेनस्रानानै औ। बेखौ हायाव फेनस्रारनानै दै एसे सारसो दै एसे सारसोनानै जोङो। थालिर बिलाइ बा थास' बिलाइजों गुबुन हायाव गायनो थाखाय जोङो गिबियावनो ट्रेक्टरजों एबा नांगोलजों आथिखाल मुगायावाथ' जों गोबांङानो ट्रेक्टरजों हालेवो नालाय औ बेफोर बायदिनो औ जोङो। हालेवनानै लाग्रोनाय जायो।
अ नोंथां थारैनो
जो औ जोङो बेवहाय गोबां रासायनारि हासार एबा मुलिबो बाहाय। नाय जायो जाहाथे जोंनि बे खोथिया औ खोथिया जाहाथे मोजां जायो बा गोग्गो जायो बेनि थाखाय जोङो। जेरै हासार सारना लाग्रोयो नोंथां। औ औ बे बेनि उनाव जोङो बे मालिखौहाय बेवहाय फोनाय जायो। ओ बेनि उनाव बियो जेब्ला औ जिबा एबा नैजि सानसोनि गेजेराव रज'बोयो अब्ला
औ।
आरो बेनि उनाव जोङो बे बेयो जे दान मोनसेसोनि उनाव जौखाङो अब्ला जों बेखौ गुबुन हायाव गायनो थाखाय जोङो फिन खेबसेबाव आरोबाव ट्रेक्टरजों एबा नांगोलजोंनो हालेव हालेवफिनना लानाय जायो आ औ आरो बे। बेहायबो थिग बिदिनो जेरैहाय खोथिया फोननायाव गोबां रासायनारि हासार बाहायदोंमोन। बिदिनो जोङो बे हायावबो गोबां सुबुंखौनो औ। रासायनारि हासार बाहायनायखौ जों नुनो मोनो मानो होनोब्ला जाहाथे औ जोंनि माइ आबादा मोजां जायो एबा गोग्गो जायो। बा माइ फिथाइफोरा गोग्गो जायो बेनि थाखाय औ गोबां रोखोमनि जोङो बायदिसिना रासायनारि मुलि एबा हासार बाहायनाय जों नुनो मोनो थिख बिदिनो जोङो औ जों खायसे ओनसोल ओनसोलाव आरो खोथियाखौहाय फुनानै गोथौ हायाव गायनो थाखाय जोङो। गिबियावनो बोरि हाफोराव जायैग्रोनानै लानायखौ जों नुनो मोननाय जायो।
अ खोनादों नोंथां दे अब्लालाय अ।
थिग थिग बिदिनो जोङो। औ जोंनि ओनसोलावहाय बेफोर बायदि बेफोर बायदि आदबा दङ आरो जोंनि साखाथिफोराबो बेफोर बायदि जायैनानै गायनायखौ जोङो नुनो मोनो नोंथां औ बेफोरबादिनो। औ बेफोरबादिनो जोङो खायसे खायसे ओनसोलावहाय आरोबाव बुङो सावरि बादालि जानाय। बैफोर बैफोरबादिनो औ गोबां रोखोमनि सावरि जानाय खौ जों नुनो मोनो नाथाय जोंनि आथिखालाव ओनसोलावहाय गोबाङानो सावरि बादालि जा-जानायखौ जोङो नुनो मोनला
जायनि थाखाय औ जायनि थाखाय जोङो गासैबो माइखौ गायनो थाखाय जों हाजिरा खामला होनानैसो गायनो नांगौ जायो ओ औ बिनि अनगायैबो जोङो जोंहा नखराव आरो गोबां रोखोमनि माइ गायनाय जायो जेरैहाय जोङो मागो दानाव जोङो फिथा सौराय जानो थाखाय जोङो माइब्रा माइबो गायनाय जायो गायनाय जायो औ बेनि अनगायैबो जोङो जोसा आइजुम
औ
बायसमुथि गोबां रोखोमनि माइ गायनाय नुयो जायो नोंथां जोंहानि नखराव आरो बेनि अनगायैबो दैज्लांनि गोबां बायदिसिना जोङो माइ- माइ गायनायनि जिं-जिङाव जे आलि होनाय जायो नोंथां
औ बे आलियावहाय जोङो गोबां रोखोमनि सबायारिबो फोनानै होनो हायो
अ हायो नोंथां हायो थारै‌ नांगौ
बेनि अनगायैबो जोङो आरोबाव दैज्लांनि गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद दंबावो जेरैहाय ओ दैज्लांनि बानलु दैज्लांनि जोगोनार दैज्लांनि औ दैज्लांनि बायदिसिना रोखोमनि मैगं-थाइगं जेरैहाय जोङो दैज्लांनि बानलु बानलुनि एसे सोमोन्दै एसे फोरमायना होनसै आङो। ओ दैज्लां दैज्लांनि बानलु होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियावनो बेखौ मावनो थाखाय जोलैनि एबा फुलिनि गोनांथि जानानै फैयो।
औ नंगौ नोंथां थारैनो नंगौ।
जोङो खायसे खायसे ओनसोलावहाय ओ जायगाफोरावहाय जोङो जावायनायखौबो नुनो मोनो आरो आरो खायसे खायसे ओनसोलावहाय जोङो औ बाजार एबा गलाफोरनिफ्रायबो जोङो डायरेक्ट माने फैसा होनानै जोङो फुलि औ फुलि बायना लाबोनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां। थिग थिग बिदिनो जोंहाबो न'खराव गोबां रोखोमनि रा ओ बेफोरबादिनो ओ बानलुनि जोलैखौ बा बेगरखौ बाजार एबा गलानिफ्राय बायनानै लाबोग्रोनाय जायो आरो बेखौहाय दाबसे जायगायाव बा खनासे जायगायाव जावग्लिनानै जों गोबां रोखोमनि ओ नांगौ जानाय बिबांनि रासायनारि हासार आरो बै बे जो जोलैया बा बेगरा जाहाथे एम्फौ अरनो हाया बिनि थाखाय जोङो गोबां रासायनारि मुलि बाहायनाय खौ जों नुनो मोनो औ। थिग बिदिनो जोङो बानलु फुलिखौ जों हायाव बिदिनो जाउगिलि नानै गोबां रासायनारि मुलि हासार बाहायनानै जोङो जावायनाय जायो नोंथां। औ बिनि औ। बिनि उनावहाय जोङो आरोबाव बे फुलिखौ गुबुन हायाव गायस्लायनो थाखाय जों गिबियाव हाखौ हालेवग्रोना लानाय जायो।
औ हालेवखांनानै लाखांनायनि उनाव जोङो बेवहाय मोनसे टिप खोनाय जायो जा हाथे जोंनि बानलुआ दैजों लोमजानानै थैया बेनि थाखाय जोङो टिप खोनानै होनाय जायो औ आरो आथिखाल मुगायाव जोङो गो बां गोदान-गोदान आदब जेरैहाय बेवहाय बाजारावहाय बायनानै मोननाय प्लास्टिक बेखौ बनानै होयोब्ला जोङो मिथिनो मोनोदि बेवहाय मान ने ओ हाग्राया बानलुनि सायाव रज'नो हाया। बिनि थाखायनो औ
औ।
थाखायनो गोबां रोखोमनि बैफोरबायदि प्लास्टिक बाहायनाय खौबो जों नुनो मोनो। थिग बिदिनो बेवहाय जोङो बानलुखौ औ बानलुखौ फांसे फांसे गायनानै होनाय जायो आरो। बेफोरबादिनो जोङो जेब्ला औ जेब्ला बानलुआ बिबार बारनानै ओ फिथाइ फिथाइ थायगोन, अब्ला जोङो बे फिथाइफोरा मोजां जानो थाखाय जों गिबियावनो माने गोबां रोखोमनि फिथाइनि रासनारि मुलै बिबारनि रासनारि एम्फौ एम एम्फौनि मुलि आरो बायदिसिना बिफाङा मोजां जानायनि थाखाय जों गोबां रासायनारि हासार
औ नंगौ नोंथां।
जेब्ला जोङो बे बानलुआि फि दानसेसो थानानै जेब्ला दान मोनसे खावसे बारनानै फिथाइ थायो, अब्ला जों बै बानलुखौ बेफोरबायदिनो बाजार एबा सक गलाफोराव फाननानैबो जोङो गोबां रां खामायनो हायो आरो औ न'खरफोराबो गोबां खामानि खामानि होयो। औ बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलाव बानलु आबादखौ मावनाय जायो नोंथां।
नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जानानै फैबायमोन। औ। ओ नोंथांजों आङो नोंथांमोननि ओनसोलाव माइ आबादखौ माबोरैहाय मावो आरो बेनि अनगायैबो मा मा गुबुन आबाद मावबावो नोंथाङा आंखौ एसेबाबो बुंनानै आंखौ फोरमायनानै आंखौ मिथिनायनि थाखाय, नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय नों
नोंथांनिसिम औ आं नोंथांनिसिम आं बे जाहाथे सानजौफुनि जाहाथे गोजान-गोजान हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां। दे अब्लालाय गोजोनथों नोंथां गोजोनथों अ गोजोनथों।
औ दे नोंथां।
औ